अह औ नोंथां।
औ गिबियावनो मोनाब बिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थागोरबाय नोंथां। औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ?
दं ओरैनो नोंथां।
औ। आङो नोंथांनियाव मोनसे बाथ्रा सोंनो बा मोनसे बाथ्रा मि थिनो लुबैनानैसो हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ। औ नोंथां।
नोंथाङा गाज ज्रि मोनाबा आं सोंनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
औ ओ नोंथाङाथ मि थि खायजानांगौ बरफोरा गोदो जोबोर खोमसि फोथायनाय दंमोन। दानि जुगावबो बेयो बारा खाराखै बेनि बागै नोंथाङा मा। सानो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां औ औ
खोमसि फोथायनाय होनोब्ला जोंनाव ओ गोदो गोदायनि सोलिबोदों बियो
औ।
औ। ओ जोङो माबाफोर बेमार आजार जायोब्ला गोदो गोदायहाय
औ औ।
रनो लांनो गारै अ जोंङा बेखौ गानो नि अजा एबा ओ फनानै फाहामग्रा बेफोरनि सेराव लांनायखौ नुनो मोनो मोन बेफोरनि जाहोनाव ओ गोब्राब बेराम जानायफोरा बेयावनो जुदि जिउ गोमायोब्ला
औ।
बे अजा एबा मुलि होग्राखौ ओ जोङो दाय होयो मोन आरो दायना होननानै सिनायथि होयोमोन औ। औ आ बेफोर बाय‌ दिनो आथिखालाव जोङो बेमार आजार जायोब्ला बे अजा एबा ओ गामिनि मुलि होग्रा नि सेराव ओ लांनायनि आगोलावनो जोङो बेखौ डक्टरनि सेराव लांनायखौ नुनो मोनो आथिखालनि सुबुंफोरा जे ज' सोलोंथायाइयाव आवगायबाय गियानाव फोथायनो हमो बाय बेफोरनि थाखायनो आथिखालाव खोमसि फोथायनायखौ जों जोबोर खम नुनो मोनो। सै नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ। नोंथाङाबो फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां खोमसि फोथायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर'फोरा गोदो जोबोर जोबोरै बिदिनो गासैबो सुबुंफ्रानो खोमसि फोथायोमोन होननानै बुङोब्लाबो जोङो गाज्रि जानाय नङा नङा होमबा नोंथां औ औ। बिदिनो गोदोनि सुबुंफोराव खोमसिबो लायनायनि जाहोनावनो गोबां दाय गैयै सुबुंफोराबो जिउमानां
औ। औ।
औ औ औ औ। औ औ। औ औ औ। औ औ औ औ।
औ।
बुलाय सुलाय बेफोर बेबायदि बुथारलायनाय बो जायोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों नोंथां।
औ औ औ
गोदो ओ जेरै सुबुं फ्रा लोम जायोब्ला गोदोनि जुगावथ डाक टरफोरा बारा एसेबां गैयामोन नङा होमबा नोंथां औ आरो डाक साफा सानै डाक्टरफोर दंमोनबाबो जोंनि ओ सुबुफोरा बेफोरफोरखौ फुथायामोन बांसिनैनो खोमसि फुथायनायाव थायोमोन बिदिनो डाक्टरनि सेराव लाङामोन बेफोरबायदियावनो ओस ओ जबग्राया गोसासिननिसाय गोसासिन जानानै बेयावनो जिउ खोमानानै लानायखौबो जोङो नुनो मोनबोदों नङा होमबा नों
औ औ औ नंगौ नोंथां
औ गोदोनि मुगाया मा जायोमोन बेफोरबायदिनो उ न'खराव एसे प्रब्लेम जा बाबो सुबुंफोरा खोमसि फोथायनाय खोमसि फो फोथायनायनि राहाजों थाङोमोन बेफोरखौ खोमसि फोथायनायनि राहाखौ लानानैनो बेफोरबायदि ओ सुबुंजों नांलाय खमलाय जायो होननानै बुंखाबायानो औ बेजों लोगोसे जोंनि बेफोर ओ जा सुबुं बे सुबुंफोरा ओ खोमसि मोथायनायखौ बारा द्राय बां द्राय गावसोरनि ओ मेलेमाव बेफोर होनानै लानानै ओ जोङो न'खराव सोरबा सुबुङा मोनगोन मोनसे गेदेर जब्रायावनो गोलैनानै थायाथों माने बेखौ जोङो डाक्टरनि सिङा जेराव लाङा ला बासिनो जोङो अजा बेसाद बे बेबायदिजों नायो नायनानै हामाबो हामा हामा बो हामा बेफोर बायदि जायो मोन आरो उम‌ हामा बो हामा बेफोरबायदि जानायावनो अज आ बिजावनियाव नायनानै सोरखौ बा उय बे बायदि अजा फिसाया मुलि हरा लासि दिनो सोरबा सु सुबुंखौ डायना साजायनानै बा सोरबा सुबुंखौ गाज्रि होननानै बेफोरबायदि खो था हरोमोन बेफोरबायदियावनो उम बेफोरबायदि खोनथा हरनाय जोंनि बे सुबुंफोरा नोंगौ साननानै लानानै ओ बादि ना नांलाय खमलाय बेफोरबायदि आरो लोगोसे गामियाव मि थिं लिंनाय गा-गामिनिफ्राय आलादा खालामनाय बुलायनाय सुलायनाय बुथारलायनाय बायदि बेफोरबायदि नाखौ जोङो जादों होननानै खोनानो मोनबो नोंथां दानि मुगायाव बेफोरखौ जोङो दङ दंनाया थेवब्लाबो जोङो जोबोद खम नुनो मोनो सै मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालनि सुबुंफोरा बि बारा फोथायनो नागिर ला गासिबो सुबुंआनो डाक्टर उननिस सेराव लाङो दाथ' औ बि होननानै मिथिखायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
उम औ दाथ' बिगियाननि जुग होननानै मिथि यो बेखायनो सुबुंफोरा गासिबो खोमसि फोथायनाया एसे खम जाबाय खोमसि फोथायनायखौ सुबुंफोरा बारा फोथायनो नागिरला गासिबो सुबुङानो डा डक्टरनि सेराव ओ डाक्टरजों नायजोयो बेनिखायनो बेफोरबायदि थुंसिब फोथायलाहेनायखौ लानानै गामियाव दावराव दावसि जानायखौ जोङो सोब जोबोर खम नुनो मोनदों।
औ औ औ नोंगौ नोंथां। अ बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि खायसे बेरामफोरा अ बे हाग्रानि मुलै एबा बायदिसिना मुलि खांनायजों ओ हामनायखौनो नुनो थां नुनो मोन नो खायसे ओ गेदेर नङा ना थाय फिसा फिसा जेरै लोम जानाय बेफोरबायदि ओ लोमजा साजा जायोब्ला हाग्रानि मुलिफोराबो खायसे जोंनि बेरामखौ फाहामना हानाय गोहोखौ जों नुनो मोनो नङा
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ औ।
औ।
बेफोरबायदिनो जोङो बायदिसि ना ओम जन्दिस जारिनाय ओ निमनिया मुलि बानायनाय बे फोरबायदियावबो जोङो ओ हा ग्रानि मुलिफोरजोंनो हामनायखौ नुनो मोनो।
औ नोंगौ।
ओ जनदिस एबा बायदिसिनाफोरनि ओ बिगियानारिजों दिहुनजानाय मुलिफोरबो दिहुनजानायखौ आथिखालाव नुनो मोनबाय
औ नोंगौ नोंथां।
औ।
जोंनि मुलि हारिनि बिफांफोरखौ मोनथिखागौआनो जानांगौ खाय एफा एफा जोङो खोनानो मोनदों जोंनि मानिमुनि जेनेबा बेफोरबो जोंनि उम बे मुलि हारिनि बिफां हिसाबै जोङो सिनाय हाजाहाय सिनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ बेफोरखौ खौ जोङो जोंनि दुब्लिफोराव एबा जेब्ला मेसें बोथोर जायो माइ हाखाङो अब्ला जो जोंनि दुब्लिफो थारावबो जोङो मोननो हायो। नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसेनो नोंथाङा मि थिगौ ना औ
औ
अ जोंनि बे बासिखि बिबार होननायखौ नोंथाङा मि थिगौ जानांगौ औ ओ बेनि बिजौ एफ बा जोंनि सेमफ्राम सेम फ्राम बिफांनि सुमफ्राम बिफां फांनि बिजौ गोरलै बेफोर खौ जोङो जुदि सेफ्लेनानै लोङो अब्ला जोंनि उदै सानायाबो एबा खिनाय जानाय बादिस ना बेफोरो जोङो हामो होननानै मोनथिदों बा जोङो हामनायखौबो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? नोंथाङा मालाबा लों फेरदों गानांगौ नोंथां
औ औ आंबो लोंफेरदों नोंथां।
औ जोङो पाटलेटा बेफोरबाय दि खिफि बेन्दों बेफोरखौबो जोङो मुलि हारिनि बिफां नानै सिनायो जों जेब्ला लोमजायो अब्ला बेखौ जोङो दाउ बे दरजों ओ सुब बानायनानै लोङो नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां।
बादिसिना बायदिसिना मुलि हारिनि दं। फाङा जोंनि गामि गफा जोंनि खाथि खालायावनो जोङो मोननो थाङो नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां।
जोङो फिसा फिसा बेमार खौ जोङो न'आवनो मुलि एबा आङो आरो बेफोरबायदि खांथिंनानै जोङो फाहामनो हायो आरो औ
औ औ
औ बिदिनो आरो बांद्राय गिदिर बेमार जाबाथ' दानि जु दानि सुबुंफोरा डाक्टरनि सेराव थांखायो।उम औ गोबां गोदोर गोदोर बेमार खौबो डाक्टरा फाहामनो हायो होननानै मिथिखायो नङा होमबा नोंथां औ बि खाना फोथायनाय होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि बे मुलि हारिनि मायाबा मायबि बेफोरबायदि खांथि नाजानाय बेखौ खाना फोथायनायाव लाजाया नोंथां औ आगोलनि खाना फो दिनैआ एस जे बेलेगमोन आ सुं बा एस जे ओ बेलेग भाबै साननानै लायोमोन नङा होमबा नोंथां।औ औ औ बि नोंथां जोंनि या समाबो जाया नङा एसे जाब बायानो
औ औ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
औ दिनैनि बे जोंनि जा नोंथांनिफ्राय मिथिनानै मोनबाय बेखौ आङो जोबोर गोजोननाय मोनबाय। दिनैनि साब बे सावरायनायखौ एसेयावनो औ औ नोंथां औ दिनैनि बे सावरायनाय खौ जोङो एस सेआवनो दोनथ'नसै नामा नोंथां? औ औ गोजोनथों नोंथां। औ दे।
औ